हेलौ
औ हेलौ
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ नोंथांनाव आं माखासे सोंथिसो सोंनो नागिरदोंमोन।
औ बुंनायसाय नोंथां।
माने दाथ' दैज्लां बोथोर जाबायना
औ नंगौ।
बे दैज्लां बोथोराव ओरैनो गाहाय आबाद मावनायाथ' माइ आबाद ना जोंना।
औ
बे माइ आबादखौ माबोरै मावो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां गिबि गिबियावनो जों माइ आबाद मावनोब्ला जों हाखौ मोजाङै हालेवग्रोनानै लायो आरो बिनि उनाव खोथिया फोनो थाखाय माइज्लि सोमना दोननाय जायो दैयाव आरो बेखौ गाजा ओंखार ओंखारोब्ला दुब्लि फोथाराव लांनानै हालेवनाय जायगायाव फोनानै दोनहैग्रोयो आरो खोथियाया जौवोबोला बेखौ जौवोबोला हा फुनानै खोथियाखौ फुनानै माइ गायनाय जायो हालेवनाय हायाव
औ
आरो बिदिनो माइखौ गायनाय जायो।
ओरैनो
ओरैनोथ' बे माइखौ जों मा दाननिफ्राय गायनाय जायो।
दैज्लां बोथोराव
माने बेखौथ' बैसाग दाननि गिबि अखानिफ्रायनो हालेवनानै
औ औ औ नंगौ
औ बिनि उनाव माने अखाजों लोब्बा लाखिनानै गायनाय जायो आरो नामा?
औ नंगौ
औ आरो माइ आबादनि अनगायै दैज्लां बोथोराव ओरैनो मा मा मैगं मोनो जोंङो
जिंखा लेस्रा भिन्दि बेफोरबायदि आबादखौ खालामनाय जायो दैज्लां बोथोराव आरो गोबां बायदि रोखोमनि मैगं जेरै लाव खुमब्रा बेफोरबायदिखौ जों गायो आरो बेफोरखौ दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो।
औ
अ
नोंथांमोना मा मा गायो दैज्लां बोथोराव
दैज्लां बोथोर आरो दा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो बांसिननाय मावनाय जायो। अ बेनि गेजेरावबो न'आव जानो थाखाय जों ओ जिंखा लेसा बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो।
औ
उम
नोंथाङांलाय माइ गाया नामा?
आं जोंहा न'आव माइ गायदोंमोन नालाय बेवहाय ओ सोलाबिनि आं माइ गायनो थाङाखैमोन न'आव ओंखाम ओंख्रि संनांगौमोन नालाय बेनिखाय
दा होमबा गायगासिनो आरोना
दा जोंहानि गायनाया जोब्बाय दाखालि समफोर गायदोंमोन समफोरनो नोंथाङा खोथिया फुनो थाङाखैमोन नामा?
ओहो जोंहा न'आव गायानो।
अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा माइ आबाद गायनाया माबायदि सोलिगासिनो?
जोंनि ओनसोलावबो दाथ' जुरि हान्दांसो गायजेनन्नाया खायफाया गायखाङाखै खायफाया बिदिनो गायफा गायगासिनो
औ
नाथाय गायखांजोबाखै आरो ना बयनाबो जोंनिथिं आथिखालाव गोबां अखानि जेंना जायो।
औ
बेंखायनो अखाखौ नायनानैसो गायनांगौ जायो जोंथिंजाय
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गोदो गोदोनि माइ आबाद मावनाय आरो दानि माइ आबाद मावनायाव माबायदि फाराग नुयो।
गोदोनि आबाद मावनायावथ' जोङो सिगांग्रोनानै नायोबा गोदो जों हाखौ ट्रेक्टरजों हालेववामोन न'निनो मोसौ हालिसे इदिनो बयनाबो न'खर न'खर थाखायोमोन।
औ
बेजोंनो हाखौ फोमोननानै गिबि ग्रोब फोमोननानै लाग्रोयोमोन ओरैनोथ' माइ गायनाय समाव हाखौ जोङो खनथाम हालेवो
औ
नोंथाङा मिथिखायो ना एखो?
औ
औ खनथाम हालेवो दानियाथ' बांसिन सोरबा सोरबा खनब्रैयानो खनबायानो हालावो हानि सायाव जायो बेफोरो ना नाथाय मेन गुदि माबायाथ' खनथाम हालेवनायानोमोन गोदोनिया दानिया नाथाय टेग ट्रेक्टर बांसिन हालेवनाय नुनो मोनो बिदिनो ट्रेेनटार बायदिसिना गोदान गोदान आगजु ओंखारगासिनो ना बिदिजों आं गोदो आरो दानियावथ' आं बांद्राय एफा फारागथिखौ नुनो मोना। ओरैनो नोंथांनि नोजोरावलाय माबायदि? दे
गोदोजों बांसिन बाहागो मोसौजों हालेवोन हालेवोमोन नालाय ओ दा बे फोर हा मोसौजों हालेवनायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया मानोना बांसिन दा टेग टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो। दा आरो मेसिनजोंबो गायनाय फैबाय आरो ट्रेक्टरजों हालेवनानै बांसिन गायजोबो नालाय दा मोस मोसौ मोसौ ओनजों ओ हालेव हालेवनाया नुनो मोनलि लिया मानोना गोदो ओ मोसौआथ' जिउ गोनां जिउ गोनांमोन नालाय बेनिखायनो मोसौआबो एसे खस्थ' मोनोमोन आरो मानसियाबो खस्थ' मोनफानो गोनां जायोमोन दाबो बिदिनो दा ओ ट्रेक्टरजों हालेवो नालाय सानसेयावनो ओ हालेवनानै गायनोबो हायो हाखौ मिस मिस खालामनानै सानसेयावनो ओ गायनो माइखौ गायनोबोब्ला गायनो हायो बेफोरबायदि फारागखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ दाबो खायफा खायफा जायगायाव नुनो मोनोना मोसौजों गायनायखौथ'
औ
औ ओरैनो माइखौ जोङो मा दामसिमहालागै मोनहैनो हायो।
माइखौ
औ
माने बुजिमोनासै आं?
माने जों माइ फिथाइखौ मा समाव मोनहैनो हायो।
ओम आघोन दान बेखौ आं‌ बारा मोजां मोनथिला नोंथाङा बुं बुंना होलाय एसे
आंथ' ओरैनो ओम मिथिनाय मथे आथ' ओरैनो जोङो अक्ट'बर दानाव कार्ति गासा सावो नङा होमबा
काति गासा सावखांनायनि उनाव से मास एबा से खावसे मासनि उनाव जों माइखौ मोननो हायो ओरैनो नभेम्बर डिसेम्बरसोआव जों हाहैनाय जायो आ औ बेखिनियाव मोनो आरो जों माइखौ नाथाय खायफा गदाय माइबो थायो बे गदाय माइखौ जोङो गोबाव ओ मासावसो मोनहैनाय जायो दानाव एसे गोबाव नेनांगौ जायो ओंखायनोथ' गिबि माइ गायनायखौ जों बेयावनो मोनो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे मास मोनथामावनो
औ
औ ओमफाय नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथांमोना होमबा दा माय गायनाया जोब खांबाय ना
अ नोंथाङा माइ गायनो मोजां मोनगोन ना मोना
आं ओन्दैयाव गायदोंमोन ओमफाय दा देरनानै गायनाय जायाखै आं गायनो गायनो गायनोथ' मोजां मोनो नाथाइ समनि आंखालाव थांनाय जायाखै गायनो थांनाय जायाखै
औ माइआ ओरैनो मा मा जातनि दङ
आ माइखौ बुंनो थाङोब्ला माइआ गोबां रोखोमनि दं जेरै जों ओ रन्जित ओ माइसा माइ ओ जोसा माइब्रा माइब्राखौथ' जों ओ बर'फोरा ओ गोजां बोथोरनि समाव ओ मागो दानाव फिथा जायो नालाय बेनि थाखाय बेखौ ओ जों गायो
औ
ओ जेरै माइब्रा गोसोमबो दं नालाय फोरखो जों ओ ओ मागो दानाव फिथा जायो बेनि थाखाय गायनाय जायो आरो गुबुन जेरै रन्जित आयजं बेफोरबायदिखौ ओं ओंखाम जायो नालाय बेनि थाखाय आरो जोंखौ जों माइखौ फाननानै बांबो बेफार फालांगि रां आरजिनो हायो
औ बेथ' बेथ' बर'निनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे गाहाय राहाखा
औ
न'खराव इदिनो खेथि आबाद मावनानै दाउ अमा फिसिनानै फाननानै जाबोनायाथ' बर'नि गुदि थांना थानायनि राहाखा नङा होमबा
औ नंगौ
औ ओमफाय नोंथाङा दा खबर सबरा मोजां ना
दासान्दि मोजाङानो दं नोंथां आंना खबरा नोंथांनालाय
आंनाबो मोजाङानो दङ
औ
होमबा नोंथां रायज्लायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नो नामा
औ दे नों गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम